हेल' अ नोंथां खोनादों
आंनि माथोखौ खोना हैदोना नोंथांनिसिम?
औ खोनादों।
दा नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो दंनो?
आंथ' दा ओरैनोसो दं।
ओ नोंथाङा ओरै जानाय लोंनाय जाखांबाय जानो
आंथ' जानायहाय जाबाय।
जाबाय आरो ना
औ अ
थोंख्रिहोनो
जोंहा ओरैनो लकेल माबासो मैगंसो
औ औ माने मोननैसो बाथ्राक्ष बा बिदिनो मोननैसो टपिक लाना फैदोंमोन आं नोंथामसिम एसे फ्रिबालाय माने जास्ट आंबो जाखांनानै दसे सम माने नोंजों खोथा सावराय होननानै माने कल खालामनाय जादों आरो नोंथांसिम
आदसा औ औ दसे समखौ सावरायजागोन देश्
औ ओंखाम जानायखाय माने ओ ओरैनो सम लामाखै बेरायफैलाबायदोंमोन माने नोंथांनोसो कल खालामनाय जादों आरो फ्रि बाथाय माने नोंथां जेनेबा जों गोलोम बोथोर बा गोजां बोथोर ना जों जों जेनेबा गोलोम बोथोराव जों मा फिथाइ मोननो थाङो गोजां बोथोराव मा फिथाइ सानो आं बेनि मोननैसोर बाथ्रा बा खोथा माने फोरमायनो सानदों नोंथांसिम जे हायो आं खौ माने फोरमायना होनसै नोंथांसिम ओमफाय जेनेबा नोंथाङाबो बिनि गोलोम बोथोर बा गोजां गोजां बोथोरनि मा मा फिथाइ मोनो ओ एसे मिथियोबा खिथाना होबानो जाबाय माने आं ओ बेखौ बुंग्रोसै आरो ना गोजां बोथोर बा गोलोम बोथोरनिखौ औ दा जों जेनेबा गोलोम बोथोरना जों जों गोलोम बोथोराव मा मा फिथाइ मोननो थाङो बुहुत बुहुत रोखोमनि जों फिथाइ मोनो जों थाइजौ हक बोसोराव बोसोराव बेफोर माने खनसेल ओ आनरस हख थाइजौ आनरस हक ओ जेनेबा लिथुखु होनो लि सु होनो औ जेनेबा आरो जों नारें नारें बो माने बोसोराव गोलोम बोथोराव हायस फिथाइ थायो ओ बेफोरखौ मोननाय जायो आरो ना गोलोम बोथ थोराव ओ आरो गोबां रो खोमनि बिदिनो फिथाइ बायदिसिना दं जों आरो जों गोजां बोथोर ओ गोजां बोथोराव मोननो थाङो ओ नासफुति ना ओ नासपुतिखौ जों मोननो थाङो आफ आफेलाबोथ बार मास थानायानो जा जायो जेनेबा गोजां बोथोराव हायस फिथाइ थायनाय जायो आरो आफेलफोराबो जों खमला मोनो। जों आंगुरफोर मोनो। ओमफाय जों देनेबा आरो जों गोलोम बोथोरनिखौ बुंबावनो आं ओ खान थाल मोनो जोङो। ओ ड्रायगन ड्रायगन होननाय मोनसे बुस्थु बेखौबो मोनो ओ जों आरो थरमु जों मोननाय जायो आरो फिथाइफोरखौहाय आरो गोबां।
औ नंगौ नंगौ औ नंगौ
आरो मा होनो नारें जुम्ब्राखौ जों एसे थादाबा गोरोम बोथोर समाव जों माने एसे बिदि समाव जों नारें जुमब्राखौ मोननाय जा गोजां बोथोरनिया आरो दंबावो गोजां बोथोरा जों गय फिथाइ ना गय फिथाइखौबो जों बा बोसोराव खनसेल थायनाय जायो बेबो गय फिथाइयाबो जों गय फिथाइखौ मोननो थां बुहुत रोखोमनि फिथाइ मोननो थाङो आरो जों आरो आबाद मावनायनिफायबो फैनाय जायो जेरै बार मासावहाय जोङो सब मैग गं थाइगंखौबो जों मोननाय जायो जों गो जेनेबा जों नों
औ नोंथांनि आवाजखौ एसे मोजां खोनाफैयाखै बारा
औ दा नोंथांसिम
नोंथांनि आवाजखौ मोजां खोनाफैआखि औ दास
औ आं माने एसे अखा बोथोर ना माने औ अखा बोथोरखाय एसे से नेटफोरावबो थांलाय फैलाय जादों माने नोंथांनिसिम मोजां खोनायाखै जानो हागौ दाथ' मोजां खोनाबाय दा?
औ औ दा खोनाबाय
औ माने आं बेखौनो बुंनो सानदों माने जों गोजां बोथोर बा गोलोम बोथोर मा मा फिथाइ मोननो थांङो नोंथांजों एसे फोरमायना होबाय आरो जों मैगं थाइगंआवबो जों बुहुत रोखोमनि फिथाइ मोन ओ मैगं मोनजायो जेनेबा जोंङो गोलोम बोथोराव होन सबाय बिमा होन भिन्दि होन भिन्दियाबो माने बार' मास थानाय जायो भिन्दि भात केेरला पटल होन ओ खुन्दुलि होन जों बेफोर माने जानाय बुस्थुफो जों मोनजोबो आरोना आरो गोबां रोखोम नि बिदिनो जानाय फिथाइ होन बायदिसिना होन आरो गोबां रोख खोमनि गोजां बोथोराव मोननाय दं माखासे बेफोरखौ आं बावबाय जानो हागौ मिथिया जानो हागौ दा बेफोरखौ नोंथाङाबो मिथिगोन गोलोम बोथोराव जेनेबा मा फिथाइ मोनो जेनेबा मा मैग बेखौ मोन बेफोरखौ नोंथाआ मिथियोबा बेनि फारि फारि जेनेबा एसे बुजियोबा एसे फोरमायना होब होबा मोजां जागोन आरो नोंथांङा जे हायो बेखौ एसे फोरमायनानै हो जोओ आं नोंथांङा जेनेबा माखासेखौ बावबाबो जेनेबा मिथियाबा आ आं एसे फोरमायफिनगोन आरो नोंथांज
उं दाथ' आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंना माने जों बोथोर होननायावसो जों माने बेलेग बेलेगो होखायो नालाय जोंना
औ औ
माने जोंहा बोथोरावहाय जों अबेबा फिथाइखौ मोनगोन ओमफफ्राय जों बबेबा फिथाइखौ मोननो हाया जेरै जों गरम बोथोराव जोंङो थाइजौ खान्थाल एबा जों बायदि बायदि फिथाइ मोनो आरो जों गोजां बोथोराव जोंङो हमना ला बैग्रि ओमबा जोंङो
औ
नासपति बा आपेल इदिखौ मोनो आरो दा माने ओम जोंङो बे जानाय फिथाइ सामथाइफ फोरा जोंङहा बे बोथोर हिसाबैसो जों बेलेग गुबुन बोथोराव जों मोननो हाया मानो होनबा बिसनाबो टाइम दंङ थायनायनि बिबार बारनायनि बिदिनो माने जों सब समाय बेफोर खौ माने जों फुरा बोसोरसेयावम जों मोनजुबनो हाया मानोहोनबा टाइम बाय टाइम बिसोरबो थायो दाम सिरियो बिदिनो आरो दा जोंङो फिथाइ सामथाइ होनोबा जोंनि थाखाय बुहुत मोजां मानोना जोंनि थाखाय दैयाव नांगौ फिथाइ सामथायखौ आरो बे फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोंङो बुहुत बायदिसिना जों भिटामिन बा बेलेग बेलेग जों जोंङो मोदोमावहाय मोननो हायो आरो जोंङो फिथाइ सामथाइ जानायखौ खम खालाय जाया मानो होनबा जों फिथाइ सान्नायनिफ्राय जोंनि थाखाय भिटामिनफोरा एबा जोंनि नांगौखिनि जोंनो जि खामानि होयो मोदोमाव बेफोरखौ जोंनो दालाय जों फिथाइ सामथायनिबो मोनो आरो बेल' नङा जोङो फिथाइ सामथाइनि अनगा बेलेगाव भिटामिन मोना जों बेलेगाव भिटामिन मोनो नाथाय जोङो फिथाइ सामथाइनि भिटामिन एबा बिनि गोदै बा गोखै जों बेयाव मोनगोन जों बेलेग बुस्थुवाव मोननो हाया आरो जोङो गोजां बोथोरनि फिथाइखौ जों गोजां बोथोराव जानो मोनखायो आरो जों बेलेग गोजां बोथोरनि फिथाइखौ जों गरम बोथोराव जानो हाया मानो होनोबा जों मोननो थाङा आरो जोङो जोङो फिथाइ सामथाइ होननाय लोगो लोगो बे जानाय फिथाइ सामथाइल' नङा जों बेलेग बेलेग फिथाइफोरखौबो जों मोननो हायो जेरै जोङो दाइ सानथाइनिफ्राय जोङो मुलि एबा जोङो मुलि बाहायो जोङो माने बेखुनु फिथाइ सामथाइखौनो मुलि हनानै जोङो नांगौसिनि बेमार आजारफोराव जों फाहामनो थाखाय नो नाजायो बाजोंनो जों हामनोबो मोनो बा जों मोदोमखौ फाहामनोबो हायो बेफोरनि लोगोसे जोंना माखासे जेरै हमना ला जोंनि मोदोमावहाय बे फिथाइ सामथाइया माने जों बोलो होयो ओमफ्राय जोङो जोंनि बे देर मोदोमफोरखौ सोरनाबा बा सोरबा मानसिफोरा आरोखि बिसोरनो जों अबेबा फिथाइखौ जाहोबा बिसोरनि देरनाया माने मोजां जायो आरो बिसोरनि मोदोमफ्रा फिट थायो मानो होनबा जोङो जा जानायनिफ्रायसो जोङो मोदोमनि देहाफोरखौ जों थिग लाखिनो हायो आरो जों जायाबा जों मोदोम बा देहाफोरखौ जों थिग लाखिनो हाया आरो जोंना गुबुन गुबुन दङ जेरै जोङो फिथाइ सामथायाइ जायोबा जोंनि खानाय बा जोंनि मोदोम जोंनि मेगन गन बेफोर मोजां जायो जेरै नों खानायफोरा सोरनाबा गाज्रि जायो बा सोरनाबा थाब मोनो बेफोरनि थाखाय जों फिथाइ सामथाइ जानांगौ आरो सोरनाबा मेगनफोरा बारा नुबाङा जोङो बायदि बायदि जों फिथाइ सामथाइ जायोबा जोंनि मेगनाब नुनो हायो माने मोजां जायो आरो जों जोंनि बे देहाफोरखौ जों मोजां लाखियो फिथाइ सामथाइ जाबा आरो जोंनि बे मोदोम बिगुर
बा जोंनि लिभार बा जोंनि आखाइ आथिं बेफोरखौ माने फिथाइ सामथाइ जायोबा जों बेफोरखौ मोजाङै मोजां लाखि हाथों बा बेडसोर जोंखौ बियाव देबेलप खालामनो थाखाय जों हेफाजाब होयो फिथाइ सामथाइया दाथ'आंनि बुंनाया एसे एसेनोसैमोन दा बिथाङा आंनि होननायखौ बुजिदोंबा बिथाङा एसे फोरमायफिननो हागोन आरो
औ दा नोंथाङा जेनेबा आं रोङिखौ जेनेबा एसेबाबो बुंबायबा ओ आंनि सिङाव बुंहरबाय माने आं मोजां मोनदों आं मिथियो बाथ्राफोरखौ दा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइाबो दा गोलोम बोथोरनिया जोबलांबाय नालाय गोजां बोथोरनिया दा बिबार लालायबाय जेथिया गोजां बोथोरनिया जोबगोन गोलोम बो बोथोरनिया बिबार लागोन बिदिनो आरोना गोजां बोथोर आरो ओमफ्राय गोलोम बोथोरनि बिदिनो फिथाइ सामथायाइया दा ओ बायदिसिना जेनेबा बैग्रिफोरा गोजां बोथोराव मोनो नालाय बिबार बारगासिनो दं गया गोजां बोथोराव मोनो नालाय बेफोर बिबार बारगासिनो दं दा थाइजौफोराबो गोलोम बोथोरखाय ओ जोबलांजोबबाय आरो जों खानथाल फोरखौबो मोननो थांला आनारस होन, लिथुखु होन लेसु होन, बेफोरखौबो जों दा मोननो थांला थाइजौफोरखौबो। दा नोंथाङाबो गोबां बाथ्रा माने आं मिथियै बाथ्राखौ माने बुजायना हरनायखाय गावनि ओ जा जेनेबा ओ गोसोआव फैदों बा मिथियै बेफोरखौ बुजायना हरनायखाय आं माने मोजां मो दों आंबो मिथिदों जेनेबा जों गोजां बोथोर बा गोजां बोथोराव जों मा मा फिथाइ मोन ना नोंथां। दा नोङो नोंथां ओ इदिनो बुजायना हरनायखाय आं माने गावनि ओ मिथिनाय बा थ्राखौ आंनो खिथरनायखाय आं बुहुथ गोजोननाय फैदों। दा औ बेफोरखौ माने मिथिना मोननायखाय आंबो मोजां मोनदों। दा नोंथां एसे माने एसे न'आव प्रब्लेम जादों ओ एसे खामानि दं आरो नोंथां दा। दा नोंथाङा एसे एसेयाव दोनथ'नाय जासिगोन आरो।
औ दे होनोमबालाय बे समावनो दोनथ'नाय जाबाय जोंना।
औ दे दे।
औ।